खोनाबाय ना नोंथां
अ खोना बाय दे
औ मा खालामबाय दङ नोंथाङा दा
आं जिरायनानै दं नोंलाय
मो दा ओरैनो जिरायनानै दङ गरमनि
अ
बेहाय नोंथाङा दिनै माबाफोर टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नामा
अ सानदोंमोन
औ दे रायलाय जागोन दे नोंथां
अ मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो
औ जा बेबो मोनसे औ जागोन दे रायलाय जागोन नोंथां
अ
ओमफ्राय दा सिजोनाव मा मा मैगं थाइगं गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
अ अ
औ हागोन दा सिजेनाव थ बिदि मा होनो जेरै अ ओमफ्राय जिंखा बिदि आरो ओमफाय खुमब्रा केरेला खल बिदिखौ बांसिनानो गायनाय जायो आरो आरो जोंनि बर'नि माने फेभरेट मैगं बुङोबाथाय थास' बे सिजोनाव थास' बिबार थास' आथिं बेफोर बांसिन दं नङा आरोना सोलिगासिनो नंगौ ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ बेफोरखौ जों ओ फाननानैबो माबाफोर मुलाम्फा जायो नामा नोंथाङा फोरमाय जबा एसे फोरमाय जागोन दे नोंथां
अ बेफोरखौ फाननानै मुला माने जोंङो गामियारि जेन जेबो मेडिसिन होआलासिनो गामियाव गामियारि आदबजों गायनाय जायो नालाय जेरै मा होनो उम गोबोर हासार ओमफफ्राय खानस्रि हासार आरो बिदि बेफोरखौ होयो नालाय ओमफफ्राय बेफोरखौ जाबा माने देहाया जेबो खहा जाया आरोना न'नि गायनाय मैगं थाइगंखौ जाबाथाय आरो बेखौ बेखौ एसे गोबां गायोबा माने न'खरजों लोगोसेनो मा होनो गबुन गुबुन गुबुनाव फानोबा एसे न'खरनि थाव संख्रि जानायाव एसे हेल्प जायो आरो औ
बेबायदिनो नोंथाङा जेनेबा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे मोननैयाव मा मा मैगं गायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
मेसेंआवहाय
औ
मेसेंआवहाय आलु गायो ओमफ्राय कबि अलकबि बादा कबि ओमफ्रायाय लाइ लाफा सिजोनथ' गोबां जाखायो नालाय बिनो आरोे
बेबायदिनो नोंथाङा औ नोंथांलाबो न'फोराव बेफोरखौ बेफोर खेथिखौ जेनेबा मैगं थाइगंनि आबादखौ मावो नामा
अ जों बांसिनानो माने मेसें बोथोरबाथाय बायनानै जाया आरो लाइ लाफाया न'आवनो थाखायो ओमफाय जानो गोनां कबि बा बान्धाागबि फुल खबि बेफोरखौ न'आवनो गायनाय जायो आरो मथरखौबो फोनाय जायो हानि दब्लायावनो एसे जानो आन्था
उम औ जनबा जों मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाहाय जोङो न' गायनाय आरो बाजाराव गायनाय बे माबाफोर दिफारेन्स नुहुरो नामा नोंथाङा
दिफारेन्साथ' बिदि गैया खिन्थु बुंनो थाङोबा न'आव गायनाय आरो बाजाराव गायनाय ना
औ
माने दा हमना ला न'आव गायनायाव जों न'नि हासार बाहायनाय जायो आरो बाजाराव फाननायफोराव रासायनारि हासार बाहायनाय जायो आरो बेनि थाखायनो न'आव गायनानै जानो हायोबा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो
माने दानिया केमिकेल मिक्स थायो नालाय बाजारनि मैगं थाइगंआव बांसिन नु मोनदों माने रासायनारिक हासारजों लोगोसे केमिकेलफोर मिलायनाय जायो आरोना दाखालिफोर निउस फाव मोननाय बायदिबा मा होनो पटलाव जेरै कालारिं मिलायनानै दि फानदोंमोन बरपेटायाव
औ नंगौ
औ।
औ। नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला जेनेबा ओ। ननि ननियाव गायनाय मैगं थाइगंआ हेलडिसिन होननाया बे सैथो सैथोआनो नोंथां। लस जेरै न गायनायाव जोंङो औ।
सानना लायो आरो
नंगौ नोंथां जेनेबा जों
उम।
न गायनाया जेनेबा जोंङो ननिनो ओ मोसौफोरनिफ्राय मोननाय गोबोरखिनि हासारनिफ्रायबो ओ होनानै बेफोरनिफ्रायबो ओ मोजां फिथाइ मोननो हायो जोंङो
औ
स बिनिफ्राय आरो बाजाराव फाननाय आरो जों दाना गोबांखौनो बेबायदि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि केमिकेल्स होनानै ओ सानसेनि गेजेरावनो गोमोन खालामनाय बा।
दाजा होनोनाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरोना।
औ।
औ। स बेबायदिनो बेफोरबायदि ओ मैगं थाइगं आबादनि अनगा नोंथांलाहा दा दैज्लां बोथोर हिसाबै दुब्लि फोथाराव मा आबाद मावगासिनो दङ जेनेबा
अह दुब्लि फोथाराव दा माइनि आबाद मावगासिनो माइ गायगासिनो दं
औ स होनबा नोंथांलाङा मा मा माइ गायदों एबार हाय फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
अह जोंहा जोंहा माने गाय गायनाया बंग बन्धु रन्जित मासुरि बिदि गायदों आरो ओमफ्राय दा आरो गायबावनो थाखाय बोथोरनि आबाद जेरै माइब्रा माइब्रा बेफोरखौ जोसा गायनो जायगा दोनदों आरो बोथोर फैथवाखैना बेनि
औ औ स नोंथाङा होमबा ओ मा ओ माइ गायनाय समावहाय खामला लायो नामा नोंथांलाङाबो
अह हारसिं गायजोबनो हाया नालाय खामलाखौ लानाय जायो आरो।
औ स नोंथांमोननि जायगायाव खामलाया बेसेबां लायो जेनेबा
जोंनाव माइ गायनाया सारिस हिनजावफोरना ओम ओमफाय हौवाफोरनिया पास्स आरो आलि खोनाय खैथिया फुनाय
स थिगानो दोङो ओ स नोंथांलांहा बे आबादखौ जेनेबा माइ गायनाय समावहाय गायिनि सिगां ओ गिबियावनो हाखौ माजों हेवनाय जेनेबा नांगोल जों ना
जोंहाथ ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जादों आरो। आजिखालि नांगोल ओरै हेवनाय जाला नालाय बिनो आरो गोदोलाय उन्दैयाव जों उन्दै मोनबा बाबामोनखो नांगोलजों एवनाय नुदोंमोन आरो दा
आरो गोदोनि आरो दानि बिदिलाव गोबां दिफारेन्स नुहुरदों आरो ना नोंथां औ जेनेबा गोदो जोङो मोसौजोंनो औ
दाना आरो बांसिन खुबिदा दं आरोना सुबिदाखौ नायनो थाङोबा नों सानसेयावनो गोबां हा एवनो हायो आरो गोसोबायदि गायनो हायो गोसो बायदि होजोबनो हायो आरो आरो गोदो हालिनि बायदिबा माने नांगौनि बारा होनो हाया आरो खिन्थु बा खुबदाया बेनो मोनजे ओ गाव गोसोबा माने गाविनिखौ होनानै गायनो हायोमोन दा आरो ट्रेक्टरजों एवो नालाय गोबाङानो आलि गैयिनि नि थाखायनि थाखाय एवखानानै गायनांगौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो लामा गोमायो नालाय गाइखो जोबोबा बेनो आरो उ एसे उसुबिदा जायोआनो गेजेराव थानाय हाफोरा खाथि खालानिया गायना होयोबा माने गायफानो लागा जायो आरो बिदि ट्रेक्टरसो जायो बिदि उखुबिदाफोरखौ नुनो मोनदों आरो
आंङो बिदिनो आरो
हारसेथिं सुबिदाबो दं फारसेथिं आरो उसुबिदाबो दं आरो
जेनेबाथ' जोंना नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नांगोलजों एवबा गोबाव सम
आ
दायो आरो टेक्टरजों एवबा थाबैनो जायो। गनि गाय हिसाबै
अ बेनो आरो।
आरो माइनि बेलायाव बुंनो थाङोबा माने। हेलौ हेल'
औ सामग्रि
औ माइनि बेलायाव बुंनो थाङोबा दा गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबनानै गायनाय नुयोब्ला माने जेरै हदन खालामनाय र जेरै सनालि, बंगबनदु, खथरबस साथुर मासुरि बेफोरखौ बांसिन जानाय नुयो आरो रन्जिद बियो माने जेरै फुल फाख्रि खालि माइ माइ मा माइ बेफोरनि रुजुनायाव टाबुल जायो आरो बेनिखायनो माने गोदोनि गायनाय जेरै खालि हालि माइफोरा जेरै माइसालि माइफोरा जेरै माइमा बेफोर गोमालांनो हमदोंना बेखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनि माइफोरखौ गोमालांनाय नुदों आरो
औ
गोबाङानो गाया आरो लस जायो होननानै औ
थ' दा गोदान गोदान ओंखारलांनो हम गोदान गान मुंजों दिहुननाय औ बेफोरनि मा
गोदान मुगाजों सोलिनो थाखाय इसे खारफानो गोनां जायो आरो गोदान मुगा
डेभेलप जालांबाय नालाय जेनबा बयबो
उम बेनोसै आरो
आ जोंना समाबो ओ जाबायमोन नोंथां लाखिजा थ'सिगोन नामा नोंथां
अ अ दे नोंथां
अ दे उम
लाखिबाय गोजोननाय थाबाय दे